अ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
जेबो खामानि मावाखै आं ओरैनो जिरायना दङ।
नोंथांजों ओ माखासे खोथा रायलायनो सानदोंमोन माने सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे राय
उम सो थपि माबायाथ' बेनो जाबाय। जेनेबा आयदाया ओइ इदिनो बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरोना। जोंना बर'फ्रा मा ओंख्रि जायो माबोरै सङो इफोरबायदि रायलायनो सानदोंमोन आरो। टपिकआबो आयदाया बेनोमोन।
औ।
एसे फोरमायनो हागोन नामा बोरै बोरै बर'नि
बर'नि जानाय खायदायाथ' जेनेबा बर'फोरा जो जेनेबा गोबां मानसियानो गामि ओनसोलाव थायो माने मिथिंगाजों गोरोबना थानाय मानसि जेनेबा
उम।
गोबां बर' गामियानो एकदम ओ हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय थ' बर'फोरनि गुबै जानाय खाजाया बेनो जायो जि ओंख्रिफोरा माने मिथिंगायाव जि मोनो बेखौनो जायो आरोना बिसोरो।
उम।
माने गोबां मैगं थाइगंफोरखौ न'आव गायाबाबो ना मिथ थिंगानिफ्रायनो माने थोजासे मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरो ना जायफोरो माने गोबां निउट्रिसियासफोर जायो सासे मानसिनो गोनां जानाय जेनेबा बेफोरखौ माने हाग्रा बंग्रानि बिफां लाय फांफोरनिफ्रायनो मोनो जायफोरखौ जाजायोबो। बिदिनो गोबां मैगं थाइ गंफोर दङ जायफोरखौ संनायनि बे खाय खान्थिफोरा बेलेग बेलेग जायो आरोना खायदाफोरा।
उम।
बेनो ओमफाय नोंथाङा आर ब माबा फोरमायनोबा
फोरमायनोथ' जों आं जेनेबा बर'नि जानाय लोंनाय होनबाथ' ओरैनो मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय ओंख्रि होनबाथ' सबाय अनला नारजि बेफोरनो आरोना। ओं नोंथाङालाय रोंङोना रोङा संनो?
संनो रोंगौ रोंनाया।
अ फोरमायनो हागोन नामा बेफोरखौ बोरै सङो इसे अनलाफोरखौ।
अनलायाथ' अनला माने माइरं गुन्दैजों माइरं गुन्दैनि ओंख्रि आरोना।
उम।
जेनेबा अनलाखो नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया आबान नाथाय आंना जों अनलाखौ खारैजोंबो मोनजा दि सङो ओमफ्राय मोनसे गोखैजों सङो।
अ फोरमायदो।
खारैया माने जोबोर मुंदांखा आरोना खारैजों संनाया ओ थ बे खारैखो माने जेनेबा खारैआथ' बांसिन थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय खारैआनो जायो जे थालिर बिफांनि मोदोमखौ माबानानै दानफायनानै फोराननास खावनानै हांगारनिफ्राय जाय रोसि ओंखारहोयो हांगाराव दै होनानै बे खारै जाहैबाय बे खारैया माने ओ खारैखौ मोन जेनेबा अनला संनो थाखाय जोङो खारैयाथ' मेन बुस्थु जाहैबाय जेनेबा खारै अनला खारै संनो थाख खाय बेथ बेवहाय माने जोङो माइरंखौ गिबियावनो गुन्दै खालामग्रोना लाग्रोनांगौ आरो ना अन गुन्दैखौ औ लाग्रोनांगौ औ बेनि उनाव जोङो जेनेबा दैखौ फुदुंनानै जेनेबा अनला खारैयाव जों जेनेबा दाउ होनोबा मा होनोबा बेफोरखौ जेनेबा दै फुदुंगोर दुंआव बिबदिनो फोमोनग्रोना लानांगौ आरो ना खारै मा खारै फोरखौबोहोनानै दैखो फुदुंग्रोनांगो बेनि उनाव खारै होनायनालाय दैया जेब्ला गोदोवोना एकदम फेंफोना जानानै ग्लोव ग्लोव गोदोवो आरोना बेवहाय ओमफ्राय जि जायगायाव गोदौदों बेयाव बे जायगायाव अनला खौ होनानै अनलाखौ होनांगौ जायो मानोना नङाबा माने गथा गथा जानो नागिरो माने मोजाङै ओंख्रियाव मिक्स जाहैनो नागिरा त' दहायनो आत होनाय लोगो लोगोनो ओ मा ओनो ओ एरबायबो थानांगो जायो जाहाथे माने मोजाङै मिक्स जाहैयो अन गुन्दैया दैयाव बिदिनो ओमफाय बिदिनो जेब्ला माबा ओ इदिनो एसे मोदोमनायनि थाखाय ओ ओ मा होनो दुन्दियाफोर होबा होजायो ओमफ्राय न'लि आरो जोंनि जायगायाव दुन्दिया नङाबाबो माने गासै बोसोरावनो मोनबाय थानाय मोनसे ओ माबा थायो मा ओनो अ दुन नागा दुनदिया मिथिगो नोंथांआ गयाबा गोरियाबाखार माबा माबि बिदि बुंओ बिखौ थु बियो माने जोबोर मोजां मोदोमो आरोना दौ अनला खारै संबाथाय माने बेखौ हो थारो आरोना
औ
जेनेबा दुन्दिया ओ माबायावल'सो मोननाय जायो गो मेसें बोथोरावल'सो मोननाय जायो धुन्दियानि बोथोरा ओमफ्राम बे बेबा माने गासैबो माने बोसोराव खेबफ्रोमावबो मोनगोन आरोना माला नांगौ जायो ओमफाय बेनि उनाव बिदिनो अनला खारैया जाबाय ओमफाय अनला गोखै ओनबाथाय बेवहाय जों खारै होला आरो ना बाखि बानायनाय प्रसेसा सेमानो बेवहाय जों गोखै माबा होन आरो जेनेबा थाइजौ बिबार बोथोराव थाइजौ बिबार होयो थाइजौ फिथाइबो होजा ओ थाइगिर फोर होयो ओमफाय थाइस्रिफोरजों थाइस्रि थाइगिर बिदिनो जिकुनु गोखै फिथाइफोर जों बे अनलाखो संनाय जायो आरोना बेबो जोबोर गोथाव जायो बिदिनो अनला बानायनाया ओमफ्राय आरोबाव माबा बेलेग फोरब नोंथाङा फोरमायबावनोबा बेलेग ओंख्रिफोरनि -खुनु नोंथाङा जायखौ फोरमायनो गोसो जादों
अ आंथ' ओरैनो रोंफ्रामजोबोआनो संनो जेनेबा आं दा सबाइ ओंख्रिखौ होनसै सबाइयावथ' बर'नि बिराद फेमास ना
औ नोंगौ
-खौ बुङोब्ला जों सबायाखौ जेनेबा जों आजिखालिथ' उनखानाय मोनोना सबाइखौ त'
औ औ
उम सबायखौ फार्स्टआव जोङो रुग्रोबाय माबायाव जेनेबा थु माबायाव रुयो ना कुकाराव रुयो आजिखालिथ कुकाराव रुयो बांसिनानो कुकाराव ओ मा होनोमलाय बेखौ खारै होनानै रुग्रोबाय
उम
खारै होनानै रुखांनायनि उनावहाय जों खांना लाग्रोबाय ओ उम बिनि उनावहाय जोङो जेनेबा जोंथ मा बेदर होयो अमा बेदर होयो ना दाउ बेदर होयो फासआव बेखौ रुखांबाय नालाय उनावहाय सारायावहाय एक्सट्रा दाउ बेदरखौ एवना लाग्रोबाय हमना ला दाउखौ एवनानै उम दाउआ जेनेबा मोनहां मोनहां जाबाय एसे माबा जाबा सबायखौ होनानै गोदौ होबाय आरो जेनेबा बेसिबां गोबाव गोदौ होयो आधा घन्टासो गोदौहोयोना मायो बिस नैजि मिनिटसो थामजि मिनिटसो बेनि उनाव बेनो आरो सबाइ ओंख्रि, नारजिखौसो आं बारा मोजां मिथिया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नारजियाबो बेनो, जेनेबा फाथो गोनादों खोमा ना नोंथाङा?
औ-औ
बे फाथोखौ फोरानबानो जे गोरान बिलाइ बेखौ नारजि होनो आरो ना। जेनेबा गो- -थां समाव फाथो होनो ओमफाय राननायनि उनाव नारजि होनो। नार- -जि माने जेनेबा नार्जिखौबो जेनेबा नार्जि दोलो-दोलो संनोबा संजायो नार्जि गोजा जों अमा बिदिफोर संजायो। दाउ बेदर होनोबाबो जिखुनु माने गोसोसो आरोना नों जेरै जानो गोसो माने जेरैबो संबाबो माने मोनगोन आर ओ ना खालि। इ टेस्ट थारमाने थावनायासो बहाबा खम बहाबा बेसि जाहैगोन आरोना। बिदिनो ओमफाय जेनेबा अनलाजों नारजि संबाबो जोबोद गोथाव जायो ओमफाय मा होनो अनलाजों नारजिया माने जिखौ जोङो गिबियावनो इदि गेफ्ले होग्रोना नाहोनो बा खायसे नारजिफोरा माने बिलाइसो नालाय बेयो माने जोबोर गोरा जायो आरो ना। माने माबानो नागिरा। त' बेनि थाखाय जोङो खारै होनानै नारजियाव खारै होननानै नाजिखो जेनेबा दै होग्रोनाय यो माने नोंथांया मिथिखाना मिथि खागु जानांगौ माने खारै ओंख्रिफ्राव खारै होबाथाय माने इदि जायनिबा ओंख्रि बे बुस्थुआ माने गुरै जायो जेनेबा माबाफोर बस्थु' रुइ आखैबाथाय जेनेबा बे खारै होनांगौ जायो आरो। खारै होबाथाय माने थाबनो रुयो आरोना बिदिनो बेनिखायनो माने नारजियाव खारै होनाय जायो। ओमफ्राय नारजिया गावबो खारै खा।
उम नारजिया आरोना?
माने नारजिनि आखुवा खारै आरो ना? माने ओमफ्राय मा होनो बिदिनो जेनेबा बिसोर नारजिया गेब्लेखांनायनि उनाव माबाखो थाव ओ जि बेदर होयो मा होयो नों इखौ इसे एवफ्रोम एवफ्रामना लानानै नारजि याव होना होबानो माने जा गोन आरो माने गावनि ओमफाय नों नोंनि लुगैनाय बादियै संख्रि बानलु बेफोरखौ होनानै मा मा मस्ला होनो गोसो माने जिखुनु जि नों नों जि होनो गोसो बेखौनो होजायो आरोना।
उम
माने जेरैनो सङा मानो मोनखागोन। जानो हानाय जाखागोन। खालि गोथावखौ नों मादि इखो गोथाव मोनो माने गोथाव माने बे नङाना जेनेबा आं जिखो गोथाव मोनगोन बेखो नोंथाङाबो गोथाव मोनगोन बे नङाना?
औ औ
माने नोंथांनि टेस्टआ बेलेग आंनि टेस्टआ बेलेग आं जेनेबा आंनि बादि संगोन। गोथाव मोननाय बादि। नोंथाङाबो नोंथांनि गोथाव मोननाय बायदि संबानो जाबाय मस्लाफोरखौ होबानो जाबाय जि जाय मस्लाखौ नोंथाङा जोबोर मोज जां मोनो बेफोरखौ होबानो जाबाय ओमफाय बिदिनो आरो गोथाव जायो आरोना आरो मा दंबावो फाय औवा मेवानि सोमोन्दै
औ औवा बुं जेनेबा औवा बिबाखौ बोरै बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ माने औवा मेवायाबो बेनो जेनेबा औवा गाजाया जेब्ला ओंखारोना थ' औवा गाजाखो जेनेबा न'आव दाननानै लाबोनाय जायो थ' बेवहाय साया सानि बि ओ गोरा माबा बिगुरखौ गारनानै सिङाव जोङो। जाजानो हानाय बाहागो मोनो आरोना औवायाव थ' बे जाजानो हानाय बाहागोखौ जोङो दाननानै ओ मा होनो माने स्लाइस माने दानबाय आरोना माने जेरै गोसो नों जेरै दाननो गोसो दानजायो जेनेबा बेवहायबो नों नोंनि सयस आरोना थ' बेवहाय दाननानै माने नांगो बादि दानबाय दाननानै जेनेबा औवा मेवा खो आबो गोरा जायो नालाय बेखौबो खारैजों संनाय जायो आरोना आं जि न'आव नुबोदों बेखौ खारैजों सङो जेनेबा दालिजों सबायजों बिदिनो औवा मेवा खारैजों सङो आरोना ओमफाय मालाबा औवा मेवानि आसारबो बानायनानै दोनजायो जायखौ उनाव जेनेबा अमा बेदर संनायफोराव होजायो अमा आसारजों अमा बेदर संनाय माबा माबि बेबो माने जोबोर गोथाव जायो आरोना बेफोरो। बिदिनो आरोबाव नोंथाङा माबा बुंबावनोबा?
बुंनोथ' जेबो दाया होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायमोन दोनथ' जासिगोन खोमा
अ दे होमबा